नोंथां औ नोंथां औ नोंथां खोनागासिनो।
औ दा आं नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो थाखाय नोंनाव कल हरनाय जादों। दा जोंहा सोलोंथाइ इडुकेसन दा बेनि बागै जों सावरायनोसै।
औ जागोन नोंथां।
आंनो एसे जागायजेननोसैखोमा नोंथां?
औ नोंथां जागायजेनजागोन दे।
औ दे। जोंहा इडुकेसन बा सोलोंथाइ होनोब्ला‌ थारैनो
औ।
दिनैनि दिनाव माने सोलोंथाइयानो माने गासैनिबो माने गुदि आरोना। गिबि आ दा सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो माने मोनसेबो बुस्थुखोनो दिनैनि दिनाव माने खालामनो हायि बायदि जाबाय आरो। दा दिनै डिजिटेल मुगा जाबाय आरो टेक्न'लजिया गो बां गोजौ फारसे थांबाय। दा सोलोंथाइ गैयाब्ला दिनैनि दिनाव माने जोङो लामा ससेबो थांनो हायि बा मोनसे फिसा खामानिबो मावनो हाय बिदि थासारियाव फैबाय आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथा नोंगौ।
ओ दा जोंनो सोलोंथायखौ बोरै लानो होनबा? ओम गोगगो सोलोंथाइखौ जों बोरै लानो होनोब्ला ओ थारैनो उन्दैनिफ्रायनो जोङो बे सोलोंथाइखौ लानो थाखाय खस्थ' खालामनांगोन। बा उन्दैनिफ्रायनो मा होने बिमा बिफा जानानै माने बिदि मोजाङै जोथोन लानांगोन आरो नोंथां।
नांगौ नोंथां।
औ दा जोङो जोथोन लानांगौ होनोब्ला जोङो सेथियाव जोङो माने बे गथ'फोरनि माने सावस्रिनि फारसे जोङो सिगां जोथोन लानांगोन नोंथां।
औ।
औ दा जोङो उन्दै समाव जोङो मोजां आदारफोरखौ जाहोनांगोन। मोजां फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो जाहोनांगोन। बेबायदिनो जोङो मोजां समाव माने गेलेनाय समाव जोङो गेलेहोनांगोन। बिदिनो जानाय समाव जाहोनांगोन आरो उ न्दुनायनि समाव उन्दुहोनांगोन आरो बिदिनो एसे देरबा जोङो जेरै फरायनांगौ बिनि समखौ जोङो थि खालामनानै माने जोंनो बिमा बिफा जानानै माने सम होनानै माने फोरोंनांगोन आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
दा आरो बेनि अन गायैबो जोङो जिहेथु सावस्रियानो माने गुबै दा सावस्रिया मोजां नङाब्ला देहा सा-देहा साइसथ'आ मोजां नङाब्ला बोरै जोङो फरायनो नङा होमब्ला नोंथां दा बेनिखायनो जोङो बेरामफोरखौबो जों जोथोन लानांगोन एसेनो एसे जोङो ट्रिटमेन्टफोरनि माने राहाफोरखौ लानांगोन दा आरो बेनि अनगायैबो जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोङो मोजां आखल आखुफोरखौ माने दाना होनांगोन आरो नोंथां‌।
नांगौ नोंथां।
जेरै जोङो गोदोरफोरजों बोरै रायलायनांगौ? बा उन्दैफोरखौ बोरै अननांगौ बोरै गेदेरफोरजों खनमान लाना रायलायनायगौ दा बेफोरनि बागै माने जोङो उन्दैनिफ्रायनो माने गियानफोरखौ होनांगोन आरो। दा सम होनानै दा दोनैनि दिनाव जोंनो नुनो मोनो माने जोङो गथ'फोरखौ उन्दै समावनो माने हस्टेलाव दोनहरनाय नों
नोंगौ
दा हस्टेलाव दोनोब्ला माने गथ'फोरजों गथ'फोरनो बिदि बांसिन जमा लोगोजों लोगो थानाय जायो दा बिमा बिफानि माने गियान बा बोसोन बेफोरखौ मा होनो फ्राय मोननाय जाया आरो नोंथां दा जिहेथु हस्ट टेलावनो बांसिन थायो दा न'आव माने फैनाय बांद्राय जाया बा न'आव थानाया बांद्राय जाया बे फोरबो बा हलिदे बेफोरबायदियावल' न'आव थानाय जायो आरो नोंथां गथ'फोरा।
नंगौ नोंथां नंगौ।
बि समाव मानो बिसोरखौ माने गथ'फोरखौ बांद्राय माने गियान होनो हाया बेनिखायनो जोङो माने उन्दै समाव हायोब्ला हस्टेलाव दोना लाबानो माने न'आवनो दोननानै बिदि सोलोंथाइनि सिस्टेमखौ जोङो होनांगौ आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो नंगौ।
बो जोङो सोलोंथाइ होनाय होनोब्ला जों माबायदि होनांगौ दा जोङो बेखौ एसे सावरायनोसै। जेनेबा सम बायदि जोङो बे गथ'फोरखौ न'आवनो दोननानै बिदि फरायहोनो माने सिखार होनांगोन ओ फोजानांगोन। बिदि आरो समबादि जोङो फरायसालियाव लांनांगोन। आरो बिदिनो सम बायदि जोङो माने फरायहोनाय बेफोरबायदिखौ जों खामनांगोन। जेरै दोनैनि दिनाव गोबां जेनेबा न'आव फोरोंनो रोङाब्लाबो बिमा बिफाया रोङाब्लाबो टिउसन बेफोरबायदि होनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ दा बे टिउसनफोरखौ जेनेबा जोङो होनानै बा नेनानै लाबोनानै दा न'आव टिउसन बा स्कुलाव जेखौ फोरोंदों माने बेखौनो माने रिभाइस बा बिदि फरायहोनायाव माने दिथा होनांगोन बिमा बि फाया लोगोसेनो ज'फानानै ओ बेफोरखौ जों खालामनां दा बिनिफ्राय आरो दिनैनि मुगाया जोंना मबाइल बे मबाइलनि गोहोमा मा होनो गथ'फोरनि माने सोलोंथाइआव गोबां गाज्रियै गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोन्दों नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो नंगौ।
दा बे मबाइलखौ जोङो बाहायोब्लाथ' मोजाङै बाहायोब्ला समबादि बाहायोब्ला समबादि गेम गेलेनाय सम बायदि भिदिय' नायनाय बेफोर बादि बाहायोब्लाथ' जोंनो मोजां बा जेहुथु मबेलनि खायनो बायदिसिना भिडिअ कार्टन बिदि नायनानै माने गोबां गथ'फोरा सोलोंनो हायो आरो नोंथां दा हिन्दि राव इंलिस बेफोरखौ मा होनो प्रेकटिकेलजों माने बे पिकसारखौ नुनानै माने गोसोआव लानो हासिननाय जायो ओ बांसिन सोलोंनो हायो आरो नोंथां दा मबाइला बेनि थाखाय मोजां नाथाय सम बायदि मबाइलखौ बाहायाब्ला बिदि बिथांमोना फरायनो बागोन बिदि आनलिमिटेड
नंगौ नोंथां
ओ दा आरो बिदिनो मबाइलावनो थाबाय थायोब्ला आरो उन्दै समाव जि खौ गेलेनांगौ माने बेखौ गेलेयाब्ला बिथांमोननि सावस्रिफोरा मोजां जानाय नङा आरो नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
दा आङो एसेखिनिखौनो बुंना दोनथ'बाय नोंथां दा नोंथांनिफ्रायबो आं मोनथियै माखा खासे बाथ्राफोरखौ नोंथाङा फोरमायना होनो हागौ दे
औ नोंथां थारैनो साबायखर थाबाय नोंथाङा दिनै सोलोंथाइनि सायाव गोबां बेफोरबायदिनो ओ जि मा होनो इखो बेसेन गोसा बिबुंथिखौ नोंथाङा लाखिलांबाय जेरैबायदि नोंथाङा बिमा बिफानि जायफोर दायथ'फोरखौ दा जायफोर दायथ'फोरखौ दिनै बिमा एफा फालिनांगौ बा जायफोर दायथ'फोरखौ बिमा बिफाया अरायसम मावनांगौ नोंथाङा फोरमायबाय दिनै नोंथाङा ओ माफोरबायदि दिनै हस्टेलफोराव दिनै उन्दै समाव गथ'फोरखौ दोनथ'आलासिनो नाथाय न'फोरावनो लाखि नानै ओ जि मोजां आखल दानाय एबा गथ'फोरखौ बेबायदिनो मोजां बोसोन होनाय नोंथाङा बेनि बागै मोजाङैनो फोरमायबाय नोंथांसिम साबायखर थाबाय। दा नोंथाङा आंबो सोलोंथाइ नि बेलायाव बेखौनो बुंनो सानोदि दिनै नोंथांनि बुंनाय बाथ्रायासो नंगौ सै थो मानो होनना बुङोबा दिनै सोलोंथाइ गैयाबा दिनै जोंहा जिउआव जों थावरिनो हाया नङा होमबा नोंथां दिनै जों माबा मोनसे फिसा बा माबा मोनसे गिदिर खामानि मावनो थाखाय दिनै जोंनो अराय सम सोलोंथाइ नांगौ। दिनै जोंहा जुदि सोलोंथाइ गैयाबा जोंहा जुदि इडुकेसन गैयाबा दिनै जोङो बे जि टेक्न'लजिनि जि आथिखालनि जि मुगा आं सानो जे बेयाव दोङो थावरिनो हानाय नङा बेनिखायनो नंगौयै दिनै जोङो जि सोलोंथाइ होनायखौ दिनै जों नंगौयै जों उन्दै बैसोनिफ्राय दिनै जोङो दानो नांगौ। दिनै जों उन्दै बैसोनिफ्राय नंगुबै दिनै जोंनि गथ' गथाइ बा बेबायदिनो बिदा फंबाय बा बेबायदिनो फिसा फिसौफोरखौ जोङो थारैनो दिनै बिथांमोनखौ स्कुलफोराव दिनै जों बि थांमोनखौ दैथायहरनांगौ स्कुलफोराव बेबायदिनो मोजां बेबायदिनो फराय लेखाइ खालाम होनांगौ। दिनै बिथांमोनखौ बेबायदिनो हाजासे दिनै बेबायदिनो फरायनायनि सायाव बेबायदि गोसो होनो थाखाय बेबायदि थुलुंगा होनांगौ मानो होनना बुङोबा दिनै जोङो बेबायदिनो सोलोंथाइ थाब्लासो दिनै जों खामानि दामानि मावनो रोंगोन नङा होमबा नोंथां सोलोंथाइ थाब्लासो दिनै जों माबा मोनसे आरजिनो हागोन। दानि मुगायाव बा आथिखालनि मुगायावथ' बुंनो थाङोबा राङा जेनेबा बेबायदिनो थाखा खामानिबाथ' थारैनो दिनै सोलोंथाइखौ नांगौ जाथारो नङा होमबा नोंथां? दिनै जोङो बुंनो थाङोबा माबा मोनसे जुदि जोङो साख्रि बा माबा मोन से बेबायदिनो जब इन्टारभिउ बा बेबायदिनो आनजादफोर लिरोबा दिनै जोंनो थारैनो बेबायदिनो सोलोंथाइखौ नांगोन नङा होमबा नोंथां? बेखायनो आंबो सानो जे नोंथां दिनै सोलोंथाइया दिनै बुंनो थाङोब्ला दिनै मानसिनि जिउआव मोनसे एंगार हायै बेबायदि दिनो मोनसे खोन्दो दिनै बे गैयाबा दिनै आं सानो जे जों मानसि माहारिनि जिउआव बेबायदिनो जेबो जौगानाय फैनाय नङा नङा होमबा नोंथां?
औ
दिनै आंबो सानो जे दिनै जि जोंनि ओनसोलफोराव बेबायदिनो सोलोंथाइनि जि आ जि डेभेलपमेन्ट बा बेबायदिनो जि जौगाथायखौ थाबैनो बेबायदिनो बांहोनांगौ जा सानो जे जायफोर जागाफोराव स्कुलफोर गैया जायफोर जागाफोराव फरायसालिफोर गैया जायफोर जायगाफ्रा बेफोरबायदिनो मोजां बेबायदिनो सोलोंथाइनि ट्रेनिं सेन्टार गैया आं सानो जे दिनै बे जायगाफोराव थाबैनो बेबायदिनो मोजां मोजां बेबायदिनो सोलोंथायनि सेन्टारफोर बा बेबायदिनो फरायसालि गायसननांगौ आं फोथायो जे दिनै बेबायदिनो जोंनि जुदि सुबुंफोरा बा जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा गासैबो जुदि बेबायदिनो सोलोंथाइखौ लायोब्ला आरो जि बेबायदिनो राइट समाव जि राइट सोलोंथाइखौ लायोबा आंबो सानो बेबायदिनो जोंनि गथ ग थाय बा जोंनि बेबायदिनो ओनसोलनि मानसिफोराबो बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो जौगालां जौगानाय बा बेबायदिनो गोबां सोलायनायखौ दिनै लाबनो हागोन होनना आंबो सा सानो आरो नोंथां
औ
दिनै आं सोंनो सान्दों दे नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदिनो सोलोंथाइया माफोरबायदि सोलायबोखो गोदो माफोरबायदिमोन आरो दा माफो फोरबायदि बेखौ आङो नोंथांनिफ्राय एसे मिन्थिनो सानदोंमोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ नंगौ हागोन नों थां दा सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो थारैनो एसे उन्दैनि खोथाखौ जों बुंनो नांगोन दा जोङो उन्दै सम समाव माने गोबां माने सोलोंथाइ बे आयदाखौ माने बांसिनानो गोसो होनायखौ जों नुनो मोनाखै दा जों उन्दै सम समाव बिमा बिफाफोरा बिदिनो फोरोंनांगौ फोरोंनांगौ समाव माखासे बिमा बिफाफोरखौ जोङो गावजों लोगोसे फोथाराव खामानि मावहोनाय बेफोरखौ जों नुबोदों जायनि जाउनाव बिथांमोनहा सोलोंनायाव माने लोरबां जाबोदों माने खामानि मावनानै बिदि मेंग्लिनानै अ दा जोङो बुंनो हायो गोदो जोंनि समाव माने बांसिन बिदिनो बर मिडियाम आसामिस मिडियाम बेफोरबायदि फरायसालियाव जोङो दोंमोन दा दिनै जोङो दिनैनि थासारिखौ नायोब्ला दिनै बांसिन बिदिनो इंलिस मिडियाम बा प्राइभेट स्कुल बेफोराव जोङो बिदि सोलोंथाइ होनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दा बिनि बेलायाव गोदो जेरैहाय बर मिडियाम बेफोरबायदियाव फरायनाय फरायसा बेफोरबोथ जेनेबा जौगालांनो हादों
औ नोंथां
औ दा दिनै प्राइभेटआव फरायदों बिथांमोनहाबो जौगालांनो हादों नाथाय जोंहा दिनै माने जोंनि बर मिडियामखौ माने बर मिडियामखौ नागारजोबनायाव बर मिडियाम फरायसालिफोरा दिनै थैलांनो हमदों बा दाब्रै दाबा फरायसालिजों मोनसेयाव ज खालामनाय बेखौ नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव माने जोंनि माने साख्रि बाख्रिनि खोथायाव माने एसे जेंनायाव फैगोन जिहेथु फरायसालिया खम जाब्ला भेकेन्सिफोरा माने खम ओंखारगोन नालाय दा बे मास्टर साख्रिनि खोथायाव नोंथां दा बेनिखायनो माने जोङो जोंनि बर राव हारिमु थुनलायखौ जों फोथांना लाखिनोब्ला थारैनो जोङो बर मिडियामआव जोंनि गथ खौ होनांगोन आरो बिदिनो बर मिडियामावनो होनानै जोङो इंलिस साबजेक्टफोरखौ जोङो गुरुत्त होफाब्ला जेनेबा मोननैखौबो समान समान लांफाब्ला थारैनो बर मिडियाम
नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ।
दा बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाना फैबाय अब्ला जोङो उननि समफोराव आरो थाबावनाय सम आद्रा सावरायनो गोनांफोरखौ जों सावरायनोसै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जानोसै
दे होमबा नोंथां